औ खोनादों ना नोंथाङा।
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां।
ओ नै आङो नोंथां दायो न'आवनो ओरैनो जिरायनानै दं होननानै आं दा ओरैनो जिरायगासिनो दं आरो नोंथां।
औ औ दा आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावहाय रायज्लायनो होननानै नोंथांजों कल खालामनाय जादोंमोन आरो दा नोंथाङा ओ सावरायनो हागोन ना।
औ औ
औ दा नोंथां आङो बे टपिकखौहाय माने बुंनोसै आरो जेनेबा आङो एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै जेनेबा बैसागु जेनेबा बैसागुआ जाहैबाय जोंहा माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे दोरोङारि जेनेबा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो आरो बेखौहाय जोङो माने बोसोरनि ओ मोनफ्रोम ओ बोसोरावनो जेनेबा जों फालिनाय जायो बेखौहाय जोङो एप्रिल दानावहाय माने बैसाग दानाव जोङो फालिनाय जायो आरो जिहेतु जोङो बैसाग ओ दान सफैनाय लोगो लोग गो जोंङा ओ जेनेबा बिफां लाइफांनि गोरलै। बिलाइफोराबो खिलिनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरावहाय जोंहा मिथिंगानि महरा समायसारो आरो। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा ओ दाउ खौवौआवबो माने। ओ मिथिंगानि जेनेबा बे ओ बैसागुनि रादाबखौ माने जोंनो होफैयो आरो। खोवौ खोवौ गाबनानै। जेरावाहाय जोङो बेफोरनिफ्राय मिथिनो मोनो माने बैसागु बोथोरा सफैबाय होननानै आरो। दा जोङो। बैसागु बोथोरखौ माने जोङो एप्रिल दाननि ओ जिब्रै अक्ट'निफ्राय जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो बैसागुआ। माने गोबां रोखोमनि थु गैया माने जोंहा मोनै रोख रोखोमनि फालिनाय जायो आरो जेनेबा जोंहा मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु। दा बिसोर मोननै ओ बिसोर मोननै खो जोंङो बांसिन फालिनायखौ जों नुनो मोनो जोङो मोसौ फोरबो होननानै बुङो ब्ला जोङो गिबियावहाय जोङो मोसौखौहाय जेनेबा। ओ जोंहा बैसागु बायनाय लोगो लोगो। ओ गायनाय फुनायनि जेनेबा दुम दाम जायो नालाय आबाद मावनायनि बेफोरनि थाखाय जोङो मोसौ बैसागुखौ होजायो आरो जिहेथु जोङो मोसौनि फुजा खालामनाय खौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा बैसाग दाननि औ बैसागो दानावहाय जिहेथु जोङो संक्रान्तियाव जोङो बेखौ फालिनाय जायो आरो बेथ' जोङो दा मोसौखौहाय माबायदि थुखैयो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बेखौहाय जोङो गिबियावहाय जोङो फुङावहाय सिखारनानैहाय माने जिब्रै अक्ट'खालि एप्रिलनि जिब्रै अक्ट'खालि जोङो माने मोसौनो माखासे जोङो माला गानहोनाय जायो आरो जिहेथु जोङो बेवहाय लाव फान्थाव बिदिनो थाइखा हालदै आरो बिदिनो ओ लोखोना बिलाइ बेफोरबायदि माखासे बा लोखोना देन्था आरो रायदों जेनेबा बै सुगोनाङा बेखौ जोङो लायनानै ओ औवानि ओ दिरुं बानायनानैहाय माने थेंगल बानायनानैहाय जोङो बेखौ थुनानै माला बानायनानै जोङो मोसौनि गोदोनायावहाय गानहोनाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ सारायनि जेनेबा सारायनि बा दोगसिनि जेनेबा जा बेफोरनि माबाखौ ओ मा होनो ओ हांगार खौहाय जोंहा एरख'नानैहाय जेनेबा जोङो थाव गोथांजोंहाय मोजाङै लगायनानै मोसौनि मोदोमाव मोनफ्रोम मोदोमावनो माने ओ थफा थफायै माने जोङो थालिरनि गांखं थुनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जिहेथु जोंहा बेखौहाय मोसौखौ समायहोनो थाखाय जोङो थुनाय जायो आरो जिहेथु जोंहा बोसोराव खनसे बे खामानिखौ जोङो मावनाय जायो आरो जोङो बेखौहाय बिगा थुनानै माला थुनो आग्लायनाय जेनेबा ओ बे फिथाइ सामथाइ हानायफोरखौ जोङो मोसौखौ जोङो गलिनिफ्राय लांनाय समावहाय जोङो बेफोरबायदि माखासे खुगा मेथाइ खननानै जोङो ओ फरायनानै लांनाय जायो आरो मोसौ जेनेबा जोङो दैमासि जेरै जोङो बेखौहाय खुबैयै खुबैयै जोङो लांनाय जायो जिहेथु जोंहा दैमाफोरावहाय लांनानै मोजाङै थुखैनानै जोङो बे मोसौफोरखौहाय ओ हगारनानैबा जोङो खानानै दोनबोनाय जायो आरो दुब्लि फोथारफोरावहाय दा जोङो बेनि उनावहाय जोङो मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोंहा बे दिनखालिनो गोखा गोखै जानाय माखासे जे नियमफोर दङ जेरावहाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थादों ओ बर'फ्रा हाग्रा बंग्राफोरखौहाय जोङो नागिरनानै जायो आरो जिहेथु जोंहा बेखौहाय सेजौ सेथाम जोङो मैगंफोरखौहाय जोङो नागिरनानै जानाय जायो आरो जेरावहाय जोङो बांसिन बिलाइ हा हारिनि माने मैगंफोरखौहाय बा बेन्दों हारिनि मैगं खाय जों बांसिन नागिरनानै जायो आरो जिहेथु जोंहा बिदिनो दिंखि या बिदिनो गिफि बेन्दों बिदिनो गोबां बायदि रोखोमनि माने मैगंफोरखौ जोङो बुथुमो आरो ओ बारि बागान बा जों हाजोफोरनिफ्राय जों लायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा माने नैथि सानावहाय जेनेबा बैसागनि गिबि सानावहाय जोङो माने मानसि बैसागु जानानै फैयो जोंहा बेखौहाय जोङो फालियो। गिबियाव सिखारनानैहाय जोङो सुबुंफोरखौहाय माने जों गामिनि सुबुं गेजेर गोलावफोर मान होनो रोंनांगौ। फोरखौहाय जोङो मन्दिरफोराहाय सनमान लानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरावहाय जोङो खुलुमो आरो उन्दैया गेदेरफोरखौ खुलुमो। खहाय खुलुमो आरो गेद्रा उन्दैफोरनो माने बोर होयो आरो नंगौ सैथो बिदिनो बोर होलाय जों नुनो मोनो। बोर होनाय आरो लानाय जोङो बे खामानिखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनो आरो औ‌ नंगौ सैथो। जिहेथु जोंहा बोसोराव खनसेल' जायो नङा होमबा दा बेनि उनावहाय जोंहा बयबो गोरोबलायना थानांगौ। बर' सुबुंफोराहाय माने बयबो माने बिदिनो अनलायनानै थायो। उन्दै बा गेदेर गासिबो बोराय बुरै माने ज'ज रंजालाइयो। गासैयाबो माने रंजानायनि खाबु दङ नालाय औ नंगौ सैथो बे समावहाय माने बयनिबो गामिनि न'खर न'खर दानो माने बयनावबोहाय रंजाहैनाय ‌जायो। माने थांनानैहाय रंजा बाजायै खाम सिफुं जथा लानानै गामसा आर'नाइ गान्नानै रंजानाय जायो। दख'ना थावसि गाननानै माने मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो औ नंगौ सैथो। जिहेथु जोंहा गाजा गोमजायै माने फालियो। बर' गामिया बे खाम सिफुंनि दामनाय देंखोजों जोबोर रंजायो मोसादों। जोंहा माने खुगा मेथाइ रोजाबनायजों समायसारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नंगौ सैथो थारैनो। दा बेफोरबायदिनो जोंहा जोबनायाव जोंहा नखरनि सुबुंफोरखौ खुलुमनानै फैनाय जायो। बिदिनो पार्टिफोर जानायखौ जेनेबा जोङो मोसानानै जि सान्दा मोननाय बेखौ ज, बयबो ओंखाम बेदर जानाय जायो। बेफोरखौहाय जोङो फारसि जानाय जायो औ नंगौ। खौ जोङो नुनो मोनो आरो दा नोंथाङाबो‌ नुनो ‌मोनो औ नंगौ। बिनि सायाव माखासे बिबुंथिफोर होनो हागोन नामा जेरे जों गथ'‌गथाइ, बोराय बुरै, ‌सेंग्रा सिख्ला, ज बयबो गोरोबलायना थायो। थु जोंहा बैसागुखौहाय नोंसिोरनि औ।
औ नोंथां औ दाथ' औ औ नंगौ। आ बर' माने बर‌ हारि। बैसागु होनोबाथ' नोंथाङा जों मिथिखायो जे जोंनि बर' समाजाव माने गोहौ गोदोनिफ्रायनो फालियो औ नंगौ नोंथां। बोबाय थानाय मोनसे फोरबो होननानै बुंनो हायो जों माने जोंनि बर' समाजाव बे बैसागु फोरबोखौ फालियो। बेखौ फालिखायो होननानै बयनिबो गामि गामिखौ फालिखायो बा समाज समाज फालिखायो होननानै जों बुंनो हायो आरो नंगौ थारैनो सैथो। जायखौ मान बोस - -सोर गोदान बा आबादजों लोगो माबाया लोब्बा लानानै फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। माने जोङो एप्रिलनि फन्द्र' थारिखनिफ्रायबा जोंनि बैसाग मासनि‌ जिबा साननिफ्राय फालिनाय जायो। मासनिफ्राय जों बेखौ फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि बर'नि मास बैसाग मासनिफ्राय औ नंगौ सैथो। आ माने जोङो बयबो रंजालाइयो बैसागुआव। जों म आबादजों सोमोनदो गोनां होननानै बुंनो हायो आरो जायखौ जों माने बैसाग दाननिफ्राय गायनाय फुनाय खामानि फोरखौ मावो। बैसागु माने बिदिनो बैसागु जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा माने आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो। नुनो मोननाय जायो आरो माने जों बेखौ गोदान बोसोर होननानै फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां नंगौ सैथो नोंथां। आ जोंहा बैसागुखौ बुङोबाथ' जोंहा नों जेरै बुंलांदों बैसागुआ बिदिनो गोबां रोखोमनि बुंनो हायो। जेरै नों जा बुंलांदों बिदिनो बैसागुआ मोननै रोखोमनि होनना बुङो बुंदों माने जेरै-मोसौ बैसागु बा मानसि बैसागु होनना बुंगोन जायखौ जों मोसौखौ नों जेरै दा बुंदों ओ थु खैयो इदिनो थुखैनानै माने मा होनो बेखौ ओ माला माला होनगोन बेखौ मालाजों औ माला गानहैयो। बिनि उनावहाय जोंहा बिनि उनावहाय जोंहा इदिनो ओ हांगार गोसोम बिदिनो हख'नानै बा ओ थाव गोथां होनानै जों माने मोसौफोरनाव थुनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बिनिबो मोनसे बेनिबो मोनसे रि माने जाहोनखौ जों मिथिनो मोनो जे नोंथां ओ गोदोहाय माने गोदो माने जोंनि आजै-आजौमोन बा आबै- आबौमोननि समाव माने गोबां बिदिनो हाग्रा-बंग्रा थायोमोन नालाय ओ बिनि जाहोनाव माने जाय मोसौ माने हा ग्रा जेराव हाग्राफोर थायो बे जायगायाव माने बिदिनो जुनार गिदिर गिदिर जुनारफोर थायोमोन नालाय इफोराव माने जाहा थे जोंनि जुनारफोरखौ बा जोंनि बे मोसौखौ जों माने सिखार खालामा बेनि थाखाय मा ने बेखौ फुननाय जायोमोन आरो जाहाथे माने ओ कालार खौ नुनानै बा इदिनो फाख्रा-सिख्रा नुनानै गिनानै माने जायालासेनो थागोन बा इदिनो सिखार खालामनाय नङा। बे फोरनि जाहोनाव माने जों इखौ फोनोमोन होननानै खोनानो मोननाय जायो आरो माने ओ माने ओ जोंनि बर' समाजाव माने लिरना गालांनाय खायसे लेखा फोराव जों बेखौनो मिथिनो मोननाय जायो आरो लेखाफोरनिफ्राय। आरो बिनि अनगायै जोंहा आरो बैसागुखौ होनना बुङोबाथ' जोंहा मानसि बै सागु बुङोबा जों माने बैसाग मान्थनि मासनि एक तारिखनिफ्राय जों जागायो होननानै बुंनो हायो। जायखौ जों स्नि दिनसिम फालियो होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां। ओ ओनसोल लायो ओनसोल फालियो होननानै बुंनो हायो जाय ओनसाव अबेबा ओ सोलाव बिदिनो बा दिन फालिनायखौ नुनो मोनो, बा अबेबा ओनसोलाव बिदिनो स्नि दिन फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। गोबां ओनसोलावनो बुङोबा जों स्नि दिन फालियो ओ से खालि ओ से खालार खालि जों माने जोंहा माने मोसानाय बेफोरथ' गैया गिबियावनो जों मोनो ओ बयनिबो न'खराव माने इदिनो सोरांनानै माने बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां माने गावनि न'खरनि माने गिदिर गिदिर गोलावफोरखौ बा गावनि बिदाफोरखौ बा बिब'फोरखौ बिदिनो सनमान होनायखौ नुनो मोननाय जायो। माने गिदि रखौ गिदिर सनमान होलायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरोना नोंथां। बेनि उनाव उन्दैफोरखौ बिसोर बोर होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो माने सनमान होयो ओमफ्राय मान मोनो, बेफोरबायदि होननानै बुंनांसिगोन आरो। बिनि उनावहाय जोंहा ओ दुइ तारिखनिफ्राय जों नै खालारनि फ्राय जों बेनि उनाव जों माने मोसानायखौ मोनो, जोंनि मागो रंजानाय बैसागु रं जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। ओमफ्राय जों माने जोंहा ओ बर' समाजाव गोबां बिदिनो गानग्रा दख'ना बिदिनो दख'ना थावसि बिदिनो ओ जोमग्रा
बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माने बर' समाजाव गानग्रा दं नालाय जोंनि बर' हारिनिनोखा बिदिनो जों जोङो साफोरखौ बुङोबा गामसा, आरनाइ गस्ला, इदिनो ओ आर'नाइ फालि बेफोरबायदि लानानै जों माने दल जायै दल सेंग्रा सिख्ला जमा जमा बिदिनो रायजो जमा जानानै बा बिदिनो बोराय बुरै बिदिनो माने जमा जमा रैनो माने मागिनो थांनाय होनना बुंगोन बेखौ मागि थांनायखौ नुनो मोननाय जोन नोंथां माने जोंनि सम बा जोंनि ओनसोलफोरावबो बे खौ जों गोबां नुबोनो मोनदों माने दाबो बेफोरखौ जों सोलिनायखौ नुनो मोनो आरो। दाबो जों माने बेफोर बैसागु रं जानाय बा इदिनो जोंनि बैसागु समाव माने बे बैसागु फालिनायखौ जों दासिमबो माने जों गोबां आं रंजा खुसि फालिबोयो होननानै जों बुंनो हागोन आरो माने जोंनि बर' समाजाव बेखौ जों माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आजौ आजौफोरनिफ्रायनो माने जों बेखौ
औ।
माने फालिबोयो होननानै बुंनो हायो आरोोना नोंथां माने जोंहा बिदिनो बिनि अनगायैबो जों मान मोानाय मु नायखौथ' नोंथाङा गोबां बुंलांखाबाय नालाय बेनिखायनो आं एसे ओरैनो दामग्रा देग्राखौ एसे बुं मा होनो माने जोंनि जोंनि बर' समाजाव माने ओरैनो देग्रा मा होनोखौ दामनाय बिदिनो खाम जथा सिफुं जायखौ होनदों ज नोंथां बेफोरबायदि माने थरखा बिसोरबायदि माने गोबां जोंहा दामग्रा देग्रा माने जोंनि बर' समाजाव दंखायो आरो नोंथां। जायफोरा जोंनि माने भारत हादराव जि आइ टेक मोनखानाय होनना बुंनो हायो आरो जोंनि बर' हारिनिनो
औ दा नों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जोंनाथ' टाइमाब जानानै फैबाय नङा होमबा
नोंथां औ औ आं टाइमखौ समखौ नायनाय जायाखैमोन। दे नोंथां होनबा नोंथांजों सावरायनानै गोबाव मिथिनो मोनबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे नोंथां। औ।